हेलौ औ
मा खालामदों नोंथां?
औ दं नोंथां जिरायनानैनो दं ओरैनो
अ नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो हागोन ना नोंथां नोंथाङा सम होनो हायोब्ला
औ औ सोंजागोन नोंथां सम दं समाथ' दङनो
औ जोङो बर' हारिया खारदै खारै मैगं जानो बर'फोरा खारदै खारै मैगं जानो मोजां मोनो बे खारदै खारै मैगं खौ बानायनो थाखाय संनो थाखाय जोंनो खारैनि गोनां। थि जायो।
औ औ।
बानायनाय जायो खारैखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां। ओ खारै होननानै बुङोब्ला खारैयाथ'' बर' फोरनि मोनसे एंगारनो हायै ओ ओंख्रि होननानै बुंजायो जों जेराव खारैखौ बानायनो थाखाय गि बियावनो जोंनो। थालिर फस थालिर। खौ दा ग्रोना लानो गोनां जायो ओमफाय थालिर बिफां। खौहाय दाननायनि उनावहाय बे। खौ जिरो जिरनायजों जिरनायनि उनाव। खौहाय। राननायनि उनावहाय खारैया सावनो हानाय। सावनो हानाय रानोब्लाथाय बे खौ सावनाय। खौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय। बेखौ सावखांनायनि उनावहाय खामो। खालामजोबोब्ला बेयो बे खारै महर। लायो बेफोरबायदिनो बे खारि। खौहाय। दैजों गलायनानै ओ मायबा मोनसे आइजें। फोराव सोनानै दोननाय। जायो आरो बेखौहाय नांगौ जायो। ब्ला जोंनो। खारै महरै ओंख्रि सोंनो महरै नांगौ। जायोब्ला बे
औ।
दैजों स फनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायादिनो खारैया गोर-गोरजा गाबनि जायो लाल सा बायदिहाय बेखौ संनो थाखाय जोंनो ओ माइबा मोनसे से मैगं एबा ओ ना बेदरफोरजोंहाय बे गस संनो हायो बे खारै ओंख्रिखौहाय गिबियावनो जों खारै ओंख्रि ख्रि होननानै बुङोब्ला बर'फोराथ' ओ अनला खारैखौ जाखायो गासिबो बेखौ संनो थाख खाय जोंनो अनला खारैखौ संनो थाखाय जोंनो खारिनि गोनांथि थि जाखायो गासिबबो मोनथि खायो बेखौहाय ओ अनला खारै संनो था खाय जोंनो गिबियावनो माइरंखौबो नांग्रोगौ जायो बेबादिनो माइरंखौ ओ सोमनानै लाग ग्रोनाय जायो।
औ।
बे सोमनानै लाखांनाय ओ माइरंखौहाय जों देनानै गुन्दै खालामनानै लानाय जायो बेबादिनो ओ सारायावहाय दै खौ होनानै बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनानै ला नाय जायो बेनि उनाव हाय बेवहाय नांगौ ज'खानि खारै आरो संख्रि बानलु गोबां जि जि बुस थु होनो गोसो बे खौहाय होनानै लानाय जायो जों बेनि उनावहाय बेखौ ग्लब ग्लब गोदौवोब्ला गारबाजों मोजाङै एरनानै बे देनानै लानाय गुन्दै हाय ओ दैयाव होनाय होनाय खौ जों नुनो मोनो बेफोरबादिनो गोबाव सम खांनायनि उनावहाय बेखौ जानो हानाय मोननानै फैयो बेयो बेनि उनावहाय ओ खारैजों गोबां ओ-ओंख्रि संनानै जानो हायो जेरैबादिहाय सबाय ओ खारदै खारै ओंख्रै
औ ।
खोमनि मैगंफोरखौ जों खारै जों जानायखौ नुनो मोनो बे मोनसे बर'नि एंगारथावनो हायै ओं ख्रि होननानै जों बयबो मिथिखायो बेफोरबायदि नो जों बर' हारियाव खारैखौ खारै ओंख्रिखौ संनानै जानायखौ खौ जों नुनो मोनो। नोंथाङाबो एसे नोंथांनि न'खर नखराव एबा नोंथांनि ओनसोलाव ओ खारैखौ मा बायदियै संनानै जायो एबा खारै खौ माबायदियै दिहुनो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नों
औ औ हागोन नोंथां जोंनावबो बेफोरबायदिनो गासैबो बर' मानसिफोरानो बेफोरबायदिनो खारैखौ दिहुनखायो। बय जेरावबो एखेयानोखा
औ
खारैखौ जोङो थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो थालिर फिथाइनिफ्रायबो बानायनाय जायो बेखौ जोङो हानानै लाग्रोयो दाननानै फोरानो सान्दुंआव बेयो रानोब्ला जोङो खावनानै बेनिफ्राय खारदै बायदिखौनो
औ औ
खारैया गोसोम जायो खावनायनि उनाव बेखौ जोङो सालिनानै दैजों गलायनानै सालिनानै सिङाव दोनथुमो उननि थाखाय नांगौ जायोब्ला ओंख्रियाव होनो थाखाय बेखौ ओंख्रियाव होनो थाखाय जोङो दैजों दै होनानै नै म माबा मोनसे आइजेंआव दै होनानै बेखौ सर होनाय जायो बेनिफ्राय खारैया ओंखारो बेखौनो जोङो ओंख्रियाव होनानै मै सङो
औ औ
खारैखौ जोङो बेफोरबायदिनो नारजियावबो होयो।
औ
गोबां अनला खारै नारजि खारदै खारै गोबां दं बर'फोरनि एंगार हायि मैगं।
औ औ-औ
जोबोर गोथाव जायो बेफोर मैगंफोरा।
औ औ
ओ खारदैआथ' जोंना जि आइ टेक बो मोनबाय। नङा हम्बा दाखालि बावै
औ
बेफोरबायदिनो खारैखौ जों जोबोर गोथाव मोनो जानो बर'फोरा।
औ औ ओ नोंथांनि गोथाव सिन मोननाय खारै ओंख्रिया माबा मोनसे ओ ओंख्रिखौहाय नों नोंथाङा गोथावसिन मोनो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां आङो अनला खारैखौनो जानो जोबोर मोजां मोनो।
औ औ
बेखौ अनला खारैखौ जोङो दाउजोंबो संजायो। गोबां जायखिजाया बेदर एबा जायखिजाया बेदरफोर गैयाबाबो ओरैनोबाबो संजायो। बेवहाय औवा मेवा बो होना संजायो।
औ औ
मेवाइयाबो जोंनि बर'फोरनि जानो मोजां मोननाय मोनसे मैगं बेखौ औवा गाजानिफ्राय दिहुननाय जायो। बानायनाय जायो।
औ औ
बे मैगंखौनो जानानै जोबोर गोथाव मोनो आरो
औ औ
नोंथाङाबो मा मैगंखौ जानानै मोजां मोनो?
औ खारै मैगं होननानै बुङोब्लाथ' आं मोजांसिन मोननाय होननानै बुङोब्ला सबाइजों साम। बेखौ आं जोबोर जानानै गो गोथाव मोनो। ओ खारियाबो थ' मोनसे बर' हारिनि थाव रोखोमनिनो मोनसे ओं ओ मोनसे उ जिरात बे सबाय मैगं खौ जों जानो थाखाय गिबि बेयावनो सबायखौ सोमनानै ला ग्रोननाय जायो दैजोंहाय। बेनि उनावहाय बे बे खौ मोजाङै सुना ओ मोजाङै रुयोब्ला सबाया बेखौ मोजाङै सुनानै लाग्रोनाय जायो ओ सबायखौ सबाइखौ साम'जों संनो थाखाय साम' खौबो ओ ओ मोजाङै साफायै थुनानै बेनि साम'नि जि थाखोन बे फोरखौ गारनानै साफा सुनानै लाग्रोनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेनि उनावहाय जोङो सा साम'खौ हाय थावजों मोज मोजाङै एवफ्रामनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनावहाय जों सबाय खौहाय दैजों मोज मोजाङै खारै होनानै रुनानै लाग ग्रोनायखौ जों मोजाङै नुनो मोनो। बेनि उनावहाय बेस मोजाङै रुयना जानाय फैयोब्ला बेखौहाय जों मोजाङै सागं सानानै गुन्दै खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय बे स साम' एव एवफ्रामनानै लानायखौ बे सबायावहाय होसननानै होनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदियैनो गोबां ओ रोखोमै जों साम'खौ संनानै जानो हायो बेनि उनावहाय जों नांगौ बिबांनि थाव ओ संख्रै, बानलु फोरखौहाय होनानै दसे गोबाव संनायनि उनाव बेखौ जानो हानाय जानानै फैयो ओ सबाय आरो आसामावथ' गोबां मानसिफोरनिनो जानो मोजां मोननाय। ओंख्रि होननानै जों गासैबो मिथिखायो। थिग बेफोरनि गेजेरावनो आंनियाव आंहाबो बेखौहाय जानानै जोबोर गोथाव मोनो। सबाय सामु होननानै बुङोब्ला बे बर'नि मोनसे मुख जाथाव मैगं होनानै जों गासैबो मिथिखायो।
औ औ।
नोंथांनि न'खरावबो सबायजों साम' जायोना जाया एसे सोमोन्दै बेनि फोरमायना हो नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां जोंहानि न'आवबो सबायजों साम' जानो जोबोर मोजां मोनो। बेयो गासै बर'फोरानो बेफोर मैगंखौ जानो। जोबोर मोजां मोनो। बेफोरो। बर'फोरनि एंगार हायि मैगं
औ।
बेफोरखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा जोङो जोङो द- बेफोर मैगंखौ आगोलनिफ्रायनो जाबोगासिनो आरो जोब- जोबोद गोथावबो जायो जानो जोबोर मोजां मोनो जोङो जानो। बिदिब्ला नोंथां समाबो एसे जाहांबाय नङा होनबा नोंथां। ओमफ्राय गासिबो मोजाङैनो दङ बा।
औ दोनथ'यो नोंथां मोजाङैनो गासैबो।
औ। खौरांफोराबो मोजाङै दङबा नोंथां।
औ नोंथां खौरांफोराथ' दासान्दि‌। मोजाङैनो दंथ'यो।
औ। बिदिब्ला समाबो जाहांबाय नोंथांनि समखौ एसे होनायनि थाखाय साबाय
औ औ नों थां
औ दे बेदिब्ला
औ दे